हेलौ।
खोनादों नोंथां।
औ खोनादों। नोंथाङा फ्रियैनो दंना? अ आं नोंजों दा देहा हेल्थनि बारै नोंजों सावरायनो सानदों आरो ना नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन निसय हागोन नोंथां।
उम। दाथ' जोंना जेनेबा देहाफोरनि हेल्थनि थाखाय जोङो ओ मोजां मोजां मोजां बुस्थुफोर फिथाइ सामथाइफोर बा बेफोरबायदिखौ जानांगौ जाया। आरोना जों गाव गावनि हेल्पनि थाखाय जों माबायदि गाव प्रटेकट खालामनो हायो माबोरै जों गावखौ बिदिनो हेल्थाव बायदिसिना बेमार आजार जायनि थाखाय जों मारै जेनेबा बासायनो हायो रैखा खालामनो हायो बेफोरनि बागै आं नोंनो एसे खोन्थानो सानदों आर ना। जेन'बा जोङो हमनानै ला जोङो हेल्थआव जेबो इनफेकसनफोर बा बायदिसिना जायैनि थाखाय जों गाव गावखौनो साखोन सिखोनै लानाया बांसिन गोनां आरोना जेन'बा जों सानफ्रामबो दुगैबाय थानांगोन सानफ्रामबो गावनि देहाफोरखौनो साब सिखोन लानांगोन जेनेबा थानाय जायगाफोरखौ जों जेराव जों न' बां थायोना बेफोरखौबो साखोन सिखोनै लाखिनांगोन आरो अब्ला सो जोंनाव बेफोरबायदि बेमार आजारफोर फोर जोंनाव साबफानो हानाय नङा जोङो जेसेबांनो लेथ्रा थागोन अब्ला जोंनाव जेसेबांनो बैफोरबायदि बेक्टेरियाफोरा जेन'बा जेन'बा साबफानो माबानो साबफानानै जोंनि देहाफोरखौ जेन'बा बेमार आजार खालामनायनि बांसिन चान्स थायो बे नालाय बेखायनो जोङो बांसिनानो ओ साखोन सिखोन थानाया मोजां आरोना आरो जोङो हेल्पनि थाखाय जोङो बांसिनानो जोङो फिथाइ सामथायाइफोर जानानैबाबो जोङो मोजां खालामनो हायो जाहाथे देहाफोरा गोग्गो आराम थाजिम थानो हायो आरोना बिनि मादाव जोङो ओ हेल्थनि बारै बुङोबा जोङो थै जानायनि थाखाय जेराव जोङो तालिम फिथाइफोरखौ जानो हायो दालिम फिथाइ आरो जेन'बा हिमग्ल'बिन बारायनाय बा थै जानायाव गोबां गोबां खामानि होय ना आरो जोंथ' मिथिखागौ जोङो थै गैयाब्ला जोङो जोंनि देहाया नोरजिया जालाङो आरो नाराम रानख्रबलाङो जेबो खामानि दामानि मावनो हालाङि जालाङो जुदि थैनि बिबाङा जुदि समानै नांगौखिनि जुग जखानिफ्राय खम जाबोयोबा माने मानसिया खामानि मावनाय दांनायाव जेन'बा ओ लोरबां जायो आरोना बेफोरबायदिनो खर' सानाय मोदोम सानाय बेफोरबायदि बुस्थुखौ जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना बेफोरनि थाखाय जोङो ओ प्रटिन प्रटिन बुस्थु जेन'बा दालिम आरो बेफोरबायदिनो आरो मैगं थाइगंनि बेलायाव होनोबा जोङो मैफ्राय बेफोरबायदि आरो मैफ्रायखौ जायोबाबोथ' जोंनाव थै जानायनि सान्स थायो ना माने खोनानो मोनदों जोङो बेब फोरबायदिखौ जायो बा थैजायो होननानै आरो ओ खुसियाफोर आरो खुसिया जायोबाबबो जोंना देहायाव शक्ति मोनो आरोना बेफोरबायदिखौ जायोबा जोङो जोंनि देहायाव थैफोरा बांसिन जायो आरोना माने जोंनि देहानि थाखाय हेल्दनि थाखाय आइ थै बारायनायनि थाखाय जोङो बे बुस्थुफोरखौ बेसादफोरखौ जोङो जानो हा हायो आरो आरो जोङो बेफोरबायदिनो बायदिसिना बेफोर बायदिनो ओ जेन'बा जोंनाव गोबां अन्थाइ बायदिसिना जायो ना मानसिफोरनि देहा हायाव‌ खोनाबायना?
हेलौ औ बेफोरबायदिनो गोबां मानसिफोरनाव अन्थाइफोर बायदिसिनाफोर जायोबा जोङो जाहाथे जोङो बै पाटगाजा बिलाइ दंना पाटगाजा बिलाइ बे पाटगाज गाजा बिलाइखौ जोङो देनानै माने ओ ओ दै देनानै गेलासफ्राव बा मगफ्राव लानानै जोङो बे दैखौ सि सरनानै साखिनिफोरजों सरनानै लोङोबा माने नोङो जुदि बे दैखौ लोंबाय थायोबा माने पाट गाजायाथ' थान्दा बुस्थु ना थान्दा बुस्थुना बियो माने बेखौ लोंबाय थायोबा जेनेबा जोंनि देहाफोरनि सिङाव जानाय बेफोरबाय दिनो ओ‌ अन्थाइफोरा बेफोरबायदिनो बायदिसिना जानाय सिङावथ' जोंनाव मा मा जायो जोंथ' मिथियाना बेफोरबायदिनो ओ अन्थाइफोर जायो बेफोरबायदिनो लिभार प्रब्लेमफोर जायो, बेफोरखौ जोङो फतगाजा बिलाइफोरजों जेन'बा लोङोबा बै अन्थाइफोरा गबोयो आरो ना गोबां मानसिखौनो आङो खोनाबाय पातगाजा बिलाइफोरजों ओं दै लोंबाय थाना जेन'बा बेखौ देनानै सेबनानै लोंबाय थानानै मानस सिफोरा गोबांनियानो अन्थाइ गबोनायबो खोनानो मोन्दों आरो ना आरो बेफोरबायदिनो मानसिनि देहायाव गोबां बायदिसिना बेमार जायो जेरै ओइ नोङो बेफोर बायदिनो फिथर फिस्ला जायोबा जोंनि देहायाव बा माननायफोर जायोबा जोङो बै निम बिलाइफोरखौ निम बिलाइफोरखौ लानानै जोङो दै गुदुं आव रुनानै रुनानै बेखौ जोङो ओ दुगैनो हायो। दैजों लानानै आब जाहाथे बे बे माननाय देहायाव बै गोखा बुस्थुआ जोंनाव हाबोबोला देहाया मा माने बांद्राय बेफोरबादि मानलु मानला जानाया सान्स थाया‌ आरो ना माने गानायनि सा थायो आरोना जाहाथे बे बारा जानायफोरा आब बेफोर बायदिनो सोरनाबा सोरना बा गोबां स्किन फ्रब्लेम थायो ना फिथर जानायनि फिथर फिला सोरनाबा सोरनाबा बि दिनो माब अबेबा बुस्थुखौ जायोबा जाखाङो एलारजि जायोना सोरनाबा सोरनाबा सोरनाबा सोरनाबा अमा बेदर जाबा एलारजि जायो सोरनाबा एम्फौ जाबा एलारजि जायो बेफोरखौ खौ जोङो ओ बायदिसिना बेफोरबायदि ओ हाग्रानि बुस्थुफोर जोङो जि बुस्थुआ जाहाथे बे बुस्थुखौ जायो बा हामो बेफोरबायदिखौ जों मोननो हायो आरो ना आरो ओ जोंनि देहायावथ' जोङो बांसिनानो बुंनो थाङोबा गावनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय दै दै लोंनायाथ' मस्ट इम्परटेन्टखा माने जों दैखौ माने गैयाबाबो दिनाव उम तिन लिटारसो लोंनांगौ आरोना थिन लिट टारसो लोंनो हायोबा मोजां जायो आरोना जोंनि देहानि थाखाय आरो ओ नोङो दैफोर लोंबाय थायोबा नोङो देहायाव अन्थाइफोर जानायनि सान्सआ बहुद खम थायो आरो आरो लिभारफोराव जुदि माबाफोर देमेज जादोंबा बेफोरबायदियाबो ओ एसे मोजाङाव थानायनि चान्साव थायो आरो आरो नोङो जुदि ओ बांद्राय बेदर फिसाफोर जानानै बांद्राय नोङो बेसाद मुवाफोरखौ जानानै जुदि नोंनि देहायाव नोंनि हेल्थाव माबाफोर ओ मेजेमफोर जायोना जेखौ जों फिटि लेबार होननानै बुङो बे फिटि लेबारखौ जोङो गाहोयनो थाखाय जोङो फुं फुङाव सिखारनानै जों लेबु बिदैखौ सेबनानै ओ लोंनो हायो आरो आरो ना जाहाथे लिबु आथ गोखै बुस्थु नालाय बे गोखै बुस्थुआ बिजों बे गोखै बुस्थु माने बे मेजेम बुस्त मेजेमखौ माने अरख हैनाय बायदि जायो आरोना बेखौ खमायबो होयो आरोना बे मेजेमखौ अ नोंथाङा हेल्थनि बारै माबाफोर मिथियोबा बा देहानि बारै माबाफोर मिथियोबा फोरमाय हागोन नोंनि नों माने गोस सोआव नों मा मिथियो दे फोरमायदो
दा बुंलांबाय आङो जोबोद मोजां मोनदों नोंथाङा सैथो खोथाखौ बुंदों नंगौ आथिखालाव जों नुनो मोनदों गोबां माने गोदोनिफ्राय सोलायनायखौ नुबायना ओ गोदोनि समाव जोङो माने गोग्गो माने जेब्ला हास हासार होआलासिनो मुलि होआलासिनो गोबां फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो गोग्गो फिथाइफोरखौ फसलफोरखौ जानो हायोमोन आरो बे समाव ओ गोदोनि मानसिफोरा माने गोबां माने थाग्रायै थायोमोन आरो गोबावसिनहालागै माने ओ जिउ थायोमोन रायजो जानो हायोमोन खिन्थु आथिखालाव जोङो नुनो मोनदों दायो गोबां माने मुलि होनाय माबा ओ हासार रासायनारि माखासे हासारफोर बाहायनाय जानाय मेगंफोरखो ओ जानायनिफ्राय जों माने दानि आथिखालनि जिहेतु मानसि फोर ओ गोबां माने बेमार आजाराव गोलैनाय आरो देहा खहा जानाय जों नुनो मोनो आरो न आरोबाव नुबावनो मोनो जोङो गोबां मानि माने दायो जोङो नुनाय बायदिब्ला ओ जिथुनोखि जोंनि माने खाथि खाला साखाथियाव थानाय माने ओ जेरैबायदि होननो थाङोब्ला अरुणाचल प्रदेश ओ स्टेट जाहैबाय जोंनि ओ ओरैजाय ओ मा सिलंफोर थाबाय दा बेफोरबायदियाव गोबां माने आसामावबो दा नुनो मोनदों मोनसे मोननै गोबां मानि प्रजेक्ट आरो इन्डास्ट्रिफोर खुलिबाय थानायजों लोगोसे मानो नामा ओ दैमाफोरजों माने बिसोरो जिथुनाखि माने प्लास्टिकफोर सावनानै गारहयो बेफोरबायदिजों दैजों बोहैलांनानै जोंनि माने फसल आबादफोराव माने थांनानै जोंनि हाफोरा ओ माबा मोनसे केमिकेलफोरजों मि क्स जानानै माने जों जाय आबादनि फसलखौ जायो बेफोरजोंबो जों माखासे बेमार आजाराव गोलैनो हमलांबाय आरो ना आरो थिग बेफोरबायदिनो माने बेफोरबायदि रासायनारि बुस्थु बाहायनायनिफ्रायबो जोंनि देहायाव गोबां गोहोम गोलैयो नङा होमबा नोंथां आरोबाव दंबावो जोंहा
बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा जेखिनि खोथा बुंलांबाय जायफोर माने गोदोनि माने ओ मैगं मेला जि बुस्थुफोर दङ बेफोरखौ जायोबाथाय जोङो माने गोग्गो देहायाव थानो हायो होननानै औ औ बासिनो हायो जोबोद नोंथाङा थार खोथा बुंदों दा नोंथांखौनो बुंफिननो थाखाय एसे गुरै खावलायनाय थाबाय।
ओमा आ मा होनदों?
औ आं माने बुंदो ओ आं बेखिनिखौ बुंनानै नोंथांखौनो बुंफिननो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय होननानै बुंदों नोंथां।
अ। बेनो आरोना जोंनि थाखाय दा देहायाव गाव गावनि देहाखौ जोथोन लाखिनाया मोजां आरोना। बायदिसिना बेरामफोर जानायनिफ्राय प्रटेक खालामनाया मोज जां। जाहाथे ओ बेफोरबायदि बायदिसिना बेरामफोरा जाहाथे जोंनाव जानो हाया आरोना हेल्थनि थाखाय। माने गावनि देहाखौ बयबो नोङो देहा थाबासो जोङो बयबो थांनानै थागोन ना देहा गैया जों बोरै थांनानै थानो। बेनिखायनो जों मेन बुस्थुआनो जाहैब बाय जोंनाव जाहाथे जेबो बेमार आजार जानो हाया माबा मोनसे बेमार जायोबा जोङो नोरजिया जानानै थायो बा माबा मोनसे सानाय सुनाय जायोबा जों बेसेबां खस्थ' मोनो थिग बेबायदिनो आरोना। जाहा थे जोङो देहाखौ मोजाङै जोथ थोन लाखिनांगौ आरो अब्ला जोंना समाबो जाबायमोन। ओ अब्ला दोनथ'नोसै नामा? जाहाथे उनफोराव माब्लाबाफोर रायलायफिननोसै। उम दे।